हेलौ
औ खोनादों ना नोंथाङा
औ खोनादों हम
ओ मा खालामदों नोंथाङा दा
अ दा दङ ओरैनो नोंलाय नोंथां
आंबो दं ओरैनो नोंथां ओ नोंथांजों आङो जोंनि बर' आइजो फोरा जौ सावनायनि ओ माबायदि जोंनि बर' आइजोफोरा जौ सावो बिनि सायाव नोंथाङा आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा
औ औ नोंथाङा थारैनो जोबोद मोजां बाथ्रा सोंदों थारैनो आं बे खोथाखौ सावरायनो हागोन
औ नोंथां
औ दे बिदिब्ला आङो जौ बानायनायनि सायाव एसे
औ औ औ नों थां
जौ बानायनाय होनोब्ला जौ खौ जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ जोंनि बर' समाजा नुनो मोनबोदों नोंथां गोदो गोदायबो औ बेबायदिनो गोदो गोदायनिफ्रायनो आथिखाल मुगायावबो गोबां ओ बेबायदिनो जौ सावनानै गोबां ओ बर' न'खरफोरा गावनि ओ न'खर खौ ओ सुफुंबोदों जि नांगौ जायो न'खराव ओ बेे बेबायदिनो आ जौ जौ बानायनाय होनोब्ला जों जौखौ अ ओ जौ जिहेथु जोङो जौखौ जोङो ओ जौ बानायनो थाखाय जोङो मा ओ माइ रं नांगौ जा जायो नङा होमबा नोंथां बेखौ जोङो औ। गला एबा ओ जिखुनो हा थाय ओ जोंनि हाथाइ बाजारफोरावबो जोङो मा ओ बायनानै लाबोनानै जोङो मा मा ओ बे माइरंखौ जोङो मा ओ मोनसे दो एबा खान्थायाव खान्थायाव जोङो ओ सङो आरो नों थां बनजों औ बनजों बेबायदिनो संनानै जोङो मा ओ बियो बे माइरंखौ संनानै जोङो मा ओ संनानै फोरानो आरो नों
औ औ नंगौ नोंथां।
ओ दाला एबा दाला एबा बिदिनो गुवार जायगाफोराव जोङो जौखौ संखांनानै ओ फोरानना बिदिनो फोरानना दोनो फोराननानै जोङो मा ओ एमाव जायखौ जोङो बे जाय जायखौ जोङो। एमाव होननानै बुङो बर'आव बेबायदिनो जों एमावखौ फोनाबासो जोङो जौआनो जाया
औ औ नंगौ नोंथां।
जोङो मोखोना बिलाइ मोखोना बिलाइनिफ्राय बानायनाय जायो मोखोना बिलाइ आरो माइरंनिफ्राय औ बे बायदि बिदिनो ओ जौखौ बेबायदिनो जोङो ओ एमाव फोननानै जोङो बेखौ जौ जोङो ओ जा जोङो सङोमोन मा माइरंनिफ्राय बानो ओंखाम ओंखा ओंखाम बेखौ जोङो खाथुमनानै दोनो
औ नंगौ नोंथां
फोननानै जोङो खाथुमनानै दोननानै मा सानसे बा साननैनि उनाव ज जोङो मा बेखौ ओ ओ बे साव जायो आरो सावफिन जायो औ नोंगौ बेबायदि बिदिनो ओ सावफिननानै जोङो मा ओ बिनिफ्राय ओ ओंखारनाय जा जायखौ जोङो ओ बर'आव सेरेब होननानै बुङो जे जायखौ जों जौबो होननानै बुङो बेबायदि बिदिनो जोङो जौखौ बानायो आरो नों
औ औ नंगौ नोंथां
ओ बेबायदिनो जोङो एमाव ओ जायखौ जोङो ओ जौ जौआव जों एमाव फोननाय जायो नों
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ
एमावखौ जोङो मान फाइ बानायो होननानै बुङोब्ला जोङो मोखोना बिलाइनिफाय ओ मोखोना बिलाइनिफाय बानायो जेराव जोङो मोखोना बिलाइ आरो माइ माइरंनिफ्राय जोङो उम ओ देनानानै जोङो मा गथा गथा ओ खा ओ खा खालामनानै देखां खालामना गथा गथा खालामना जोङो मा सान्दुंङा
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ
औ फोराननानै जोङो मा ओ जि जि जों गलानिफाय ला बोनाय माइरंखौ जों संखांनानै बेयाव फोननानै होयो आरो बेबायदिनो जोङो बर'आव थ' गोदोनिफ्रायनो सोलिगासि सोलिबोगासिनो गोबां सुबुङानो बर' सुबुंफोरानो एमाव खौ जोङो मिथिखायो माबायदि बानायो होननानै औ नंगौ ओ बेबायदिनो जोङो उम जौ ओ जौ संनानै जों गोबां ओ सुबुंफोरखौ जोङो गाव गावनि नांगो जानाय बेसादफोर खौ जोङो बुथुमनाबो लानो हानाय नुबोदों आथिखालाव ओ बेबायदिनो जोंनि ओनसो सोलावबो ओ बेबायदिनो गोबां सुबुंफोरानो नखर नखर ओ जौ संनानै जोङो गोबां गावनि मुलाम फा जानायखौ नुनो मोनबो दों जेरै जौ जौ संनानै जोङो ओ अमा फिसिनो हायो नङा होमबा नोंथां औ अमा फिसिना हायो अमा फिसिनानै जोङो अमा अ अमा फिसि फिसिनानै जों अमाखौबो देरबा मा गोबां ओ जायगायावबो जोङो फानहरनानै बेदरखौ दाम ओ गोबां बेसे सेनाव फानहरनानै जोङो गावनि नखौ ओ सुं थानो हायो औ बेबायदिनो जोङो गोबां बर' सुबुं फोरखौ जोङो गोबां ओ बेबायदिनो जौ संनानै गोबां गावनि नखर नखरखौ सुंथाबोदों आरो बेबायदिनो खायसे खायसेया ओ जौआ जोंनि थाखायबो गाज्रि होननानै जोङो बुंजागोन खायसे खायसे औ बेबायदिनो बांद्राय बाहायनाय बां द्राय बाहायनायनि जाहोनाव बेबायदिनो बांद्राय बाहायनायनि टाउनाव गोबां ओ सुबुंफोरा जौजों गोबां जिउबो खोमा नांनाय जों नुनो मोनदों आथिखालाव आं बेबायदि बिनो जायखौ जोङो ओ खम बिबांनि लोङा लासिनो गोबां बि बांनि लोंनानै जोङो गावनि जिउखौ फोजोबनायबो लानाय नुनो मोनो दों ओ आथिखालनि लाइमोन फोर फोराबो बेबायदिनो गोबां ओ जौ लों नायाव लोंनाय जों आथिखालाव जों नुनो मोनदों ओ बेबायदिनो औ बेबायदि बिदिनो जोङो जौखौ गोबां उम लोङा लोङालासिनो ओ खम खम लों खम लोंनो जोङो खम लोंनांगौ आरो जोङो औ बेबायदिनो गोबां बाहायालासे बिनो नांगौ बिबांनि बाहायनानै जों मा जौखौबो बाहायनो हायो बेबायदिनो ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव बा माबायदि ओ ओ जौ संनाय संनाय सङो बे फोरनि बागै एसे
औ औ औ नोंथां हागोन आ नोंथाङा दानि आवगायावसो होनलांनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो जौ संनाय जायो नोंथां ओ जोंनो जौ संनो थाखाय माइरं नांग्रोगोन जेरै जों ओ न'नि माइरंजोंबो संनो हा हायो आरो जोङो जखाय माइरं होनो बेजोंबो संनो हायो जोङो नोंथां औ औ नोंथां ङा होननाय बायदि जों गिबियावनो दै दोआव जखानि दै लानानै जों बेखौ संनाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ
नि उनाव जों बेखौ प्लास थिक मोनसे ओ बनानै जोङो ओ थालिर बिलाइफोराव जोङो आरामसे बेखौ फेननानै दोनगोन आरो नोंथां एसे गुसु जानायनि औ बेनि उनाव जोङो एमाव जेरै ओ एमावखौ जोङो औ नांगौ जखानि जोङो साननानै जेरै फारलासेबा जोंनो दसथा नांगोन बेफोरबायदियै जोङो अ बेखौ जोङो ओ ओ लारुखौ लारुसो बानायायखायोना एमाव खौ लारु लद्रा लद्रा औ बे खौ जोङो आरामसे गुन्दै खालामना लानानै आखाइजों एसे एसे सारस्रिनानै दैजों एसे एसे सार दा बेखौ औ गलायनानै जोङो ओ बेयाव ओ खाथुमनानै दोनाय जागोन आरो पेकेटजों खाथाबनानै दोननाय जागोन औ बिनि उनाव बियो गरम बोथोरब्ला गोलोम बोथोरब्ला बियो ओ थाब सेवगोन आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
गो गरम बोथोरब्लाथाय बियो सानबाफोरावनो सेवगोन ओमफाय जोंनि गोज गोजां बोथोरब्लाथाय बियो एसे गोबावसिन सम लागोन आरो नों थां सेवनो था खाय औ बिनि नाव बियो रिसि जागोन सेवनानै रिसि जाब्ला जों बेखौ दोआव सोना दोननाय जागोन आरो नोंथां औ औ बिनि उनाव जों बेखौ ओ जेरै ओ मोनथाम ओ दो लानानै बेखौ सावनाय जायो ओ जेरै जोंनि गेजेरनि दोआ ओ खिथुजा गब्लं जायो आरो हानि दो जायो बियो गब्लं औ बिनि उनाव जोङो बे ओ जेरै जों पाइप सोनो थाखाय बेयावबो ओ गुदुं बालायनानै जों पाइप खौ सोनाय जायो औ जाहाथे बिनि फ फ' ओ फफ'आ गोलोमनानै बेथि गब'यो आरो नों थां बे पाइप जा जोङो बथलाव जमा खालामनानै बे जौ खौ जोङो फाननाय जायो आरो
औ नंगौ नोंथां
गोबांखोनो जों जोंनि बर' आइजोफोरखौ जौ फाननानै ओ गावनि आथिङाव गसंनायखौ जोङो ओ नुनो मोनदों आरो नों थां गोबां सुबुङानो जोंनि बर' आइजोफोरा गला गला ओ जौ फानो
बिनि उनाव जोङो एमावखौ बोरै बानायो होनब्लाथाय जोङो नोंथाङादि सिगाङाव ओ बुंलांनाय बायदिनो जों एमावखौ गिबियावनो बेखौबो जोङो माइरंखौनो बाहायनाय जायो नोंथां औ बिनि उनाव
थाङा बे एमावनि एमावनि बाथ्रा बुंदों नों थाङा एमावनि महरा माबायदि नों थाङा खोन खोन्थानो हागोन नामा
बि माइरंनिसो ओ माइ रंनिसो जायो नालाय बेनिखायनो एमावनि महरा एसे गुफुर ओ गोसोम गोसोम जारे जारे रखम ओ बिदिनो जायो आरो नोंथां मा ना बेयाव मोखना मोखोना बिलाइ मोखोना बिबार आरो बेजोंबो जोङो देनाय जायो आरो नोंथां एमाव खौ बिनि उनाव ओ साफा सानैया खान्थाल बिलाइबो देफादेरनानै खुन्थाइ बिलाइबो जों होफादेरनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां जों एमाव बानायनायाव
औ नंगौ नोंथां औ औ नोंथां बुंनाया थारैनो गासिबो सैथोजोब ओ बेबायदिनो जोङो ओ मा जौ जौ संनानै जोङो गोबां ओ सुबुंफोर खौ जोंनि बर' सुबुंफोरखौ गोजान गोजान जायगायावबो मा फाननानै गोबां रां खामायनायखौ नुनो मोनदोंसै आथिखालाव औ बेबायदिनो औ बेबायदिनो जौ सावनानै जोङो जोंनि ओनसोलाव फानालासिनो गोबां ओ सोहोर फोराव फाननानै जोङो गोबां रांबो बेसेन गोसायाव फाननानै जों गोबां रांबो खामायनाय नुनो मोन्दों नों
औ नुनो मोनदों नोंथां
बेबायदिनो ओ ओ बेबायदिनो सुबुंफोरा ओ जौ लोंनानै आथिखालनि लाइमोनफोरा जौ लोंनानै ओ गोबां बेबायदिनो ओ बेबायदि बिदिनो ओ लोंना गोबां टाउन सहरफोरावबो गिदिंनानै जानला मोनला गावनि बेसे समखौबो दोनथ'नानै जौ लोंनानै ओ गोबां जायगायावनो खहा खालामनानै औ औ औ बिनि सायाव नों मा बुंनो सानो?
हो
बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सान सानो नो दानि लाइमोनफोरनि जिउ खहा जानाय नि सायावलाय
औ औ औ औ जौआथ' जों लोंथारनांगौ बिदिबो नङा जों जौखौ ओ जोंनि बर' आइजोफोरा गोदोनिफ्रायनो जों जौखौ ओ संबोयो सावबोयो आरो बिदि होननानैखि जोंनि ओ जौखौ लोंथारनांगो होननाय जोङो ओ बांद्राय बाहायनाया जोंनि थाखाय मोजां नङा बेखौ जोङो ओ औ एसे खम खालामनांगौ आरो औ हमब्लासो ओ बे लाइमोनफोराबो एसे एसे बुजिनांगोन मानोना जौखौ जोङो ओ सावदों होननानै जों लोंसोब्लाबो जानाय नङा आरो नोंथां
नंगौ नोंथां औ ओ नोंथां बुंन थारैनो गासिबो सैथोजोब ओ उम नोंथांजों दान्दिसे से ओ सम रायलायना जौ सं नायनि बागै जौखौ जों माबायदि दङ बेफोरबायदि ए ल रे सोमोन्दै रायलायनो नाय रायलायनानै जोबोर गोजोननाय गोजोननाय मोनबाय नोंथां ओ दाथ' जोंना समाबो जानानै फैबाय नङा होमबा नों थां औ ओ औ बिदिब्ला जोङो दोनथ'लायनोसै
औ औ नोंथां
औ